हेल' औ खोनादों ना। औ। दिनैहाय जोङो माने फेग्रा मुवानि। माने जायखौ फेग्रा मुवा होनो एबा जायखौ जोङो निसा होनना बुस्थु बुङो आरो ना।
नोंगौ।
औ। बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां। औ फेग्रा मुवा होनना बुङोब्ला जोंफोर गासैबो मिथिखायो माने जेरैहाय जों फोर बुंनो थाङोबा जोंना जौ थायो एबा जोंफोर मिथिनाय बायदि सिग्रेट थायो एबा बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि लोंग्रा मुवा एबा सोबग्रा मुवाफोर माने थायो आरो ना जेरैहाय औ जेरैहाय जोङो बुङोबा माने लोंग्रा फेया ओ लोंग्रा फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो बुङोबा माने जेरै जोंनियाव फैयो जौ फैयो आरोना। बिदिनो जौआबो बहुत गुब गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैहाय जोंफोर बुङोब्ला माने जोंनि बर' रावाव बुङोबा माने जोंफोरो जुमाय जुमाय गिसि एबा सेरेब माने जोंनि खौ बुंनो हायो आरो। बेनिफ्राय आरो बिदिनो लोंग्रा मुवानिबो माने आरो जेरैहाय गुबुन गुबुन ब्रेन्ड थायो माने जोंफोर बुंनो थाङोबा माने जौ गोजा बिदि थायो आरोना माने बियो मोनसे इंलिसनि माने इंलिस दङ आरोना इंलिस मानसि फोरा बनायनाय जौ गोजा इनिफ्राय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो लोंग्रा जेरैहाय माने बियार होनो बेबायदिबो थायो बेनिफ्राय आरो सोबग्रा मुवाफोर बुङोब्ला माने जोंफोरनाव दङ आरोना जेरै जोंनि मानसिफोरा मिथियो बांसिन सोबग्रा मुवाखौ जोङो बाहायो होनबा माने मानसिफोरा सिगारेट बेखो सोबनाय जायो आरोना‌। नङाब्ला नङाबाब्ला जोंफोर बुंनो थाङोबा बिर रि होननाय थायो माने बिरिखौबो मानसिफोरा बुहुत
हेल' औ औ ओं खोनादो
माने आं दायो बेखोनो फोरमायनो सानदों आरोना जेरैहाय माने जौआ जोंनि जिबनाव माबायदिहै माने औ माबायदि खालामो माने आं बेखौ फोरमायनो सानदों आरोना। जेनेबा जोंफोरो जौ लोंब्ला माने जोंनि जिब'ना माबायदिहाय खहा जानो हाङो थाङो माने बांद्राय लोंब्ला माबायदि खहा जायो आं बेफोरखौ फोरमायनो सानदों आरो। माने जोंथ' मिथि थायो माने दानि आथि खालनि जुगाव माने मदार्न जुग जालांबाय आरोना। मानसिफोरा माने बिदिनो बहाबा प्रग्राम फोर जाबोला एबा बहाबा पार्टि खालामनो थांबोला एबा बहाबा सोरनिबा बार्डेफोर जाबोला माने बिदियाव बे जौ एबा फुवाम फेग्रा मुवाफोरखौ माने बाहायनाय जायो आरोना बांसिन। जों नुनो मोनो आरो ना खिनथुब्ला माने खिनथुब्ला जोंफोरनि माने समाजफोराव माने जोङो मिथिनो मोनोमोनजे जेथिया जों उन्दै उन्दैफोराव माने जेथिया जोंनि फोरबोफोर फैयो जेरैहाय बैसागो एबा गोदान बोसोर माने बेफोरावसो माने जोंफोर बे फेग्रा मुवाफोरखौ माने बेयावसो जों बाहायनाय जायोमोन आरोना। माने माने बोसोराव खोनसे एबा खोननै माने जोंफोरो जिथिया फोरबोफोर फैयो बे टाइमाव माने रंज नि थाखायसो मारै जोंफोर बाहायोमोन आरोना खिन्थु जोंहा खिन्थु जोंहा आथिखालनि जुगाव माने जों नुनो मोनो आरो ना। माने मानसिफोरा बे फेग्रा मुवा लोंग्रा एबा बेफोर सुग्रा माने बेफोरजोंनो माने गोदोसोना दोङो आरो ना?
ओ नोंगौ।
औ माने आं बुंनो आं बुंनाय मथेब माने जोंफोर रोंनांगौ आर ना माने जोंफोर बे फेग्रा मुवाफोरखौ माने जोंफोर बाहायनो रोंनांगौ। माने जोङो बे फेग्रा मुवा दों बाहायनानै थाजानाङा आरो ना। जोंफोर माने जिथिया। टाइमाव नांगौ बे टाइमावल' जों फोर बाहायनांगौ। माने जोंफोर लिमिटआव बाहायनांगौ आरो, औ औ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायदों माने फेग्रा मुवाफोरनि बादै।
औ ओ नोंथां बुंनाय बायदि फेग्रा मुवा होनब्ला जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो। नंगौ ना जायखौ जाय थौ लानानै जोंनि देहाया लोरबां आरो नोरजिया जायो। आरो फेग्रा मुवाखौ खायफा सुबुं बाराद्राय बाहायनायनि गेजेरजों गावखौनो बावगोमालाङो आरो गावखौ जिउनिफ्राय गावनि। बेखौ जोङो गोबांखौनो नुबदों। नुनो मोन्दों मानो होनबा बेफोरो जौ होननाइ बुसथु निसा सुबुंफोरा जोंनि देहाखौ जेबोद लोरबां खालामो, आरो बारदाइ जोओ जङो जौखौ गफबना थानायनि गेजेरजों जोङ गावखौ सनि खारनायजों एबा मोजाङै गोरोब। फानो ह जेब्लाबो बे थायो। जायनि थाखाय ओंखाम जानाय थि गैया, अ गावनि गावनि जेबो उदिस गैया। बेफोरबायदिजों गावखौ लोरबां खालामना लायो जायनि थाखाय। बिसोरो गोबाव जोरनांगौ सुबुं फोराबो गावखौ फोजोबनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बुंनो थाङोबा जोङो बेफोरबायदि फेग्रा मुवाफोरखौ जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो। जेरै जोंनि बर' फुराव बुंनो थाङोब्ला जोंना। जौ मोनो। जोंनिफ्राय आरो जों सेर दिहुननो बावनाय जाबावो मोनसेया जाबाय जौगिसि। बिनिफ्राय आरो मोनसेया जौ गोरान आरो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि जोङो बेलेक बेलेग जायगाफोराव इदिनो गोजा मोनो। बियार मोनो बिसिनि ब्रेन्डनि दिहुननाय ओमफ्राय आरो बिदिनो सि गारेट बिरि सेक सेखर ओमफाय ओमफाय आरो बिदिनो द्राग्स गान्जा एफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो।
औ
खौथ' जों बुंनो थांबा बेखौ सानफ्रामबो लाबाय थानायजों मानसिफोरा गावखौ कन्ट्रल लानो हाया होननानै जों खोनानो मोन्दों बेनि निसाया जोंनि याव मोदोम गंसे दावखोयो होननानै जों मिथिनो मोनो जायनि थाखाय बे फोरबायदि निसानि फाय जों गोजानाव थानांगौ निसा होननाय बुस्थुआ अबा अबेबा जायगा लाना जायगा बेयो मोन से मोजां बाहायजाथाव मानसिफोरा बेखौ बाराद्राय बाहायनायनि थाखाय जोङो बांसिनानो गोलैसोना थानायखौ नुनो मोनो। बुंनो थांबा बेफोरबायदि सिग्रेटफोरखौ जोङो बेलेग गुसु हादोरफोराव बांसि बाहायनायखौ नुनो मोनो। मानोना बेसिनिथिं बारा ओमफ्राय गोजांनाय बोथोरा बारा जायो जायनि थाखाय बिसोरो गावनि मोदोमखौ आरो गावसिोरनि बिखाखौ गुदुं खालामनो थाखाय बिसोरो बेफोरबायदिखौ इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव बांसिनानो लोंनायावल' गावखौ होनानै दोनो मोजां खामानियाव इसोर बाहायनो रोङा। खायफा खायफा मानसिफोरा गावसिनि मेंगानायखौ मेंगाहोनो थाखायसो बेफोरबायदिखौ लानाय खौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेफोरबायदि लागायोबा गावनि मेंनाया खारो होननानै जों मिथि मोनो मानो होनबाना खामानि मावग्रा मानसि फोर गावसिोरनि मेंनायखौ एबा गावनि जा खस्थ' मावनाय हो मेंगानायखौ खारहोनो थाखाय जा एसे निसा लायो होनबा बेफोरो स्रां खारो मेंगानाय मोनो होननानै जों खोनानो मोनो आरो बेफोरबायदि निसाखौ लायोबा गासिबो मानसिफोरानो मोनफ्रोमबो खामानियाव बानायफैयो होननानै जों खोनानो मोनो ओ आरो नोंथाङा बिनिफ्राय बेनि बागै आरो एसे बुंबावनो हागोन नामा?
बिथांआ बुंनो सानदों आरो ना जेरै नोंथाङा फोरमायलांओ माने बे द्रा गस सान्नायखौ आरो ना। माने आंबो खोनानो मोनदों माने आथिखालि जुगाव माने मानसिफोरा बे खौ फे बे फेग्रा मुआ माने द्रागस होननायखौ माने मानसिफोरा माने उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा बोराय बुरैफोर माने बेफोरखौ माने जोंनि सिगाङाव बेलेग गुबुन जायगाफोरावसो जोंफोरो बाहायनाय एबा लानाय माने बिदि खोनायोमोन आरो ना। खिनथु आथिखालि ओ थ' आथिखालनि जुगाव माने जोंफोर खोनानो मोनदों आरो ना। जेरैहाय माने जोंनि बे समाजफोरावबो बर' समाजफोरावबो खाथि खालाफोरावबो माने जोंफोर बाहायनायखौ नुनो मोनदों। माने जों बिदि खोनायो आरोना औ। औ बे दड्राग्स माने बे फे-फे-फेग्रा मुवाया जाबाय ओरैबायदि आरो ना माने नों थाङा जे खोनसे एबा खोननै लादावबानो माने बे बुस्थुखौ बेखौ फेग्रा मुवाखौ लायाबानो लानो हायि बिदि जालाङो आरो ना।
औ नंगौ।
औ जेरैहाय माने जोंन जोंनाव माने जेरैहाय जौ थायो। एबा सिग्रेटफोर थायो माने बे जौफोरा माने खोनसे खोननै एबा खोनथाम बिदि लोंबा माने बाहायबा माने बिदि नांगौ। माने नांथारगौ बिदि जाया आरो ना। खिन्थुबा जेरै नोंथाङा फोरमायलांदोंमोन। बे मोनसे बुस्थु दङना माने फेग्रा मुवा ड्राकस होननाय। माने बेखौ बाहायबा माने खोनसे ए बाहैबानो माने मानसिनि जिबनाव माने ओरैबायदि खहा जायोना आरो ना।
औ नंगौ।
सुबुङा बे बै फेग्रा मुवाखौ खनसे एबा खननै बाहायो। अब्लानो माने बिनियाव माने नां थारगौ बिदिनो जायोना आरो। माने जों बिदिनो माने जोंनि गामिफोराव सहरफोराव माने जों खोनायो आरो ना निउसफोरावबो जों खोनायो। माने दा निया माने स्टुदेन्टफोरा गथ'फोरा बांसिनानो माने बेबायदि फेग्रा मुवाफोरखौ माने बाहायदों जोङो बेखौ होबथानांगोन आरो ना। बिदि जों खोनायो। थार थारैनो माने जोंफोर गो थानांगौ आरोना नङाबा जोंनि समाजफोरा माने गासैबो बे निसा बुस्थु एबा बे फेग्रा मुवाफोरदोंनो माने सिलिंखार जाजोबगोन आरोना। औ आं माने बे बेखौनो बुंनो सानो आरोना माने जोङो माने बे फेग्रा मुवाफोरखौ अराय जों फोर बाहायनो रोंनांगौ आरोना माने जोंनि सुबुंनि सायाव माने ओ माने जों मारैहाय बाहायो जोङो माने मोजाङै बाहायो माने खोनसे खोननै बिदि बाहायबा माने जेनेबा गुबुन जायगाफोरावथ' माने बिदिनोना माने गोजां माने एनि टाइम माने अरायबो माने गोजांबाय थायो। बे टाइमाव माने जौ लों ब्ला माने बिसोरनि देहाया माने गरम थायो आरोना। माने बेयो जाबाय बिसोरनि था बाय मोजां आरोना। खिन्थु जोंनिथिंब्ला मानो जों बाहाय बा खिन्थु जों एथ' माने बिदि एनि टाइम गासै समावबो गरम जाबाय थायाना
औ औ नोंगौ
बेखायनो माने जोंफोर बाहायनो रोंनांगौ आरोना। जोङो जोंनि समाजफोरखौ माने फोरोंनांगौ माने जोंफोर मारै खालामबा मोजां जागोन
उम
जों नुनो मोनो माने बिदिनो मानसिफोरा माने समाजफोरावबो माने बिदिनो जौ फाननानै एबा जौखौ बिक्रि खालामनानै माने न'खर लुनाय माने हेफाजाब खालामनाय जों बेखौबो नुनो मोनो। माने बियो बुंनो थाङोबा मोनसे बे मोजां आरो ना माने मोजांहै माने रिजोन आरो ना माने फैसाजों रां आरजिनो हायो। एबा फैसाजों खामायनो हायो आरो ना
औ
औ औ माने आं आरो बुंबावनो सानदों माने जों जोंनि माने आथिखालनि माने मुगायाव जोंफोर गथ'फोर माने बिसोरखौ माने बांसिन फोरोंनांगौ। माने जाहाथे बिसोरो बे पि फेग्रा मुवा एबा जौफोरजों माने गेलेनानै थानाङा आरोना? बिसोरो बुंनांगौ मारै खांनांगौ मारै
औ
औ दे नोंथां बिदिबा जों बे फेग्रा मुवानि टपिकखौ बेनो दोनथ'नाय जाबाय न? औ उनाव उनाव लोगो औ उनाव लोगो मोनबावगोन दे गोजोन आ